औ नोंथां।
औ खोनादों दे।
औ
दावबायनायनि सायाव रावलायनो ने
दे जागोन।
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना?
आं बांद्राय मोजां मोना माने आं गारि गाखोनो बायो।
अ गोजान गोजानाव गारि गाखोनो हाया आरो ना?
ओहो हाया।
नोंथाङा बहाबाफोर दावबायफेरबाय नामा?
आं बिदि जेरावबो अ थांबाय आगोलाव पिकनिकफोरावसो थांदों आं बिदिहाय।
औ ओरैनो मा मा जायगाफोराव थांखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं दारागाव मैना फुख्रि इनिफ्राय लाल ब-बगामाति सकि बेफोरावल' थांदों।
बेफोराव थांना नोंथाङा माबायदि मोनदों?
बेफोराव थांनानैथ' मोजां मोनो जेरै हाजो दंफां लाइफां दं आरो दैमारै दै ओरैबायदि गोजों माने अन्थाइ नुनाय माने ओरैबायदि साफा दै मोजां मोनो आरो ना बेबादि।
बेफोर बेफोर जायगाफोराव दावबायनो साबसिन
बेफोर जायगाफोराव दावबायनो थाखाय नोंथाङा बबे साबसिन मोजां मोनो? मा बोथोराव?
बोथोराथ' सामार गरम बोथोराव साबसिन जायो जेनेबा थांनो थाखाय।
अ जेनेबा मा?
बेनिफ्राय आरो हा?
मानि थाखाय साबसिन जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आ सोंथिखौ बुंफिनलाय।
गोलोम बोथोराव थांनो थाखाय साबसिन मोनो बिनि थाखाय मानो थाखाय मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
अ गोलोम बोथोराव जाहैबाय जों गरम दिन जायो बेनिफ्राय जोंनो बांद्राय जि जोमबो नाङा जेनेबा बिनिफ्राय आरो हाजोफ्राव थाङोबा दै दैफ्राबो गुसुआव गोजां बोथोराव ओंखारनो बायो दैफोराव थाबायनो बायो बिदि आरोना। आं गोजांनायनि थाखाय बायो आं गोजां बोथोराव बिदि।
औ
औ
नोंथाङा आथिखालाव बहाबा थांनायनि प्लेनिं खालामबावदों नामा?
आंहा जेबो प्लेनिं गैया नोंथाङा दंबा फोरमायजागोन
औ आं दासान्दि आंबो प्लेनिं खालामदों कन्द'आव थांनायनि
थांफेरबाय माब्लाबा?
आङो आगोलाव थांफेरबाय ओमफ्राय दा आरो खेबसेबाव थांनायनि खालामदों। गद बैराखनदखौ मिथिखागौदा?
आं खोनादोंल' आं खिन्थु थांफेराखै मा -मा उम नुदों नोंथाङा फोरमायजागोन भैरबखुन्द'आव
बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्नि साहाथिं बेवहाय अरुनाचल आरो बेनि बर्डार सिमा बेवहाय मोनसे दै बे दैमानि मुंङानो जाबाय धोनसिरि बे धोनसिरिनि दैमानि सायाव इरिगेसन दालां दङ। बे रान हाजो हाला बेनिफ्राय हिमालय हाजोनिफ्राय फैनाय बोहैबोनाय दैया बिराद गोजों आरोना दैयाबो बिनि थाखायनो बेवहाय मानसिफोरा दुगैनोबो फैयो। आरो जायगाखौबो नायनो फैयो। बेवहाय आरो गुबुन- गुबुन हारिनि मानसिफोरबो नुयो आरो।
औ औ भैरबखुन्द'आव नोंथांनि गोसोखौ मा बेसादा बांसिनै गोसो बोनो हादों बेनि बागै एसे बुंजागोन?
भैरबखुन्दआव बुङोब्लाथ' दैयानो आरोना आंखौ दैयानो ओरैबायदि गोजों माने समायना आरो गुसु बे दैनि थाखायनो आङो साब थिग-थाग मोनदों।
ओं दैया माने लोंजाथाव नंगौना नङा?
लोंजाथाव जोङो बुंनो हाया नाथाय सायाव गोजों आरोना। नुनायावथ' लोंजाथावथाव' बायदि नुयो।
उम
नोंथाङा आसामनि बाहेरायाव बेरायनो थांफेरबाय नामा?
आं थांङाखै नोंथाङा थांबायबा फोरमायजागोन
औ
हा
आंबो थांफेराखै नाथाय खोनादों। जेरै दार्जिलिं ओमफ्राय सेकिब ओ बिनिफ्राय बिफोराव उनफोराव थांनायनि प्लेनिं खालामदों।
दावबायनायाव जों बांसिनै मा बेसादखौ जोङो लोगोसे लाफानांगौ जायो बेनि बागै एसे बुंजागोन।
औ जोंथ' दावबायनो होनोब्लाथ' जेनेबा गोदान-गोदान जायगा नुयोमोन आरो समायना समायना मिथिंगायारि जायगाफोरखौ जोङो सेबखां दिहुननो थाखाय गिबियावनो जोंनो केमेरा नांगोन। लोगोसे आरो जानो थाखाय आदार लांफानांगोन।
ओम
ओय गाननाय-जोमनाय थानांगोन। ाम थायोब्लाथ' जों गाननाय-जोमनाय नांगौ नालाय बेफोरखौ लांफानांगोन। बिदिनो होनोबाथाय बेनो आरो केमेरा।
जोंना मेनआ जाहैबाय रां आरोना जों रां गैयाबा जों जेरावबो थांनो हाया आरो। बेबायदि जोंनो रांआ मेन जाहैबाय रांखौ गोबां रां नांगौ जों बेलेग जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जाहाथे जोङो खै फोदआव गोग्लैया आरो ना।
औ नंगौ बेबो।
उम।
बेरायनायनि थांखियानो मा नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा मानसिफोरादि बेरायनो थाङो। बेफोरनि थांखिआ मा मानि थाखाय बेरायो?
मानसिफ्राथ' माने आजिखालिथ' गोबां इउटुबारफोरबो ओंखारबाय जेनेबा इउटुबारफोरा इउटुबाव भिडिअ' आप ब्लड खालामनो थाखायबो दावबायहैयो
आरो कायसे जायोगा कायसे मानसिफोरा माने माइन्दनि फ्रेस लानोबो थाखाय दावबायहैयो जेनेबा उम गोदान गोद दान जायगायाव थांनानै जेनेबा गोसोखौ मोजां मोनो जायगाफोर नुंथायफोरा गोसोखौ बोनो हायो।
औ।
बेबायदि आं आंनि मिथिनायाव साननायाव बेबायदि आरोना।
औ।
उम। नोंथाङाब आंनिसाय साबसिन आइदिया दङबा बुं बुंजागोन!
आंबोथ' बेखौनो सानो आरोना दावबायनायनि थाखाय खायसे मानसिफोरा माने बेस्ट स' थायो नालाय ओ बे समाव गावनि गोसोखो गोजोन होनो बा माइनडखो फ्रेस खालामनो बिनि थाखायबो दावबाय हैैयो खायसे आरो दानि जुगआवथ' डिजिटेल नालाय इउटुबार बांसिन दङ ओ बिथांमोनहा भिदिअ होनो थाखायनो थाङो गोदान गोदान जायगा बिथांमोनहा एक्सप्लर खालामो बेखौबो माने फोरमायनो थाखायनो बिसोरो गोजान गोजान दावबायहायो आं बेखौसो थाथार नोंथाङा आसामनि बबे जायगाखौ साबसिन मोजां मोनो दावबायनो थाखाय
आं जेबो आयदिया गैया बेनि बागै माने आं बांद्राय जायगानि थाखाय आं बागै मिनथिनाय गैया आं बारा सार्च खालामा माने
औ।
अम
नोंथांआ गोसो जायो नामा दावबायनो थाखाय?
गोसोआ
जेनेबा नोङो गोदान गोदान जायगाफोरखौ नायनो थाखाय गोसोजायो नामा?
अह गोसोआथ' जायो बाट आं। आं माने आं बांद्राय बिदि जायगायाव थांनो हाया आरोना आं खस्थ' मोनो गारि गाखोनो बा बेबायदिनो बेनिखायनो आं थांनो बायो मबाइलफोरावनो नायो आरोना
उम नोंथाङा मा मा जायगाफोरखौ मबाइलआव बां सिम सार्स खालामनानैनायोन एसे फोरमायनांगोन नामा?
आंथ' ओरैनो इउटुबारफोरफोरा होयोब्ला ओरैनो नायो माने शिलंफोरखौ नायो आरोना आं बांद्राय बिदि मिथिया दे बेनि बागै।
उ
बिनिफ्राय आसामाव मा मा जायगाफोरा बांसिन दावबायथावना नोंथाङा बेनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
आं आसामनि दावबायथाना जेबो आइडिया गैया, नोंथाङा दंब्ला आंनो बुंथिना हाजागोन।
अ। आसामावथ' बुहुत दावबायथावना जायगा दं नालाय गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो, जेरै मानास मानास नेसनेल पार्क। बेवहाय माने गोजान गोजाननि मानसिफोरा दावबायनो फैयो। बेवहाय जिब जुनारजों लोगोसे हाजो हाला, दैमा दैसा दङ।
ओ
आसामनि मुंदांखा थसेल' गं गोनां गान्दा बेखौ बेवहाय नुनो मोनो। गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा बेवहाय दावबायनो फैयो, बेखौ नायनो थाखाय। जेरै आरो काजिरङा काजिरङाखौबो मानसिफोरा गान्दा, मोसा बिनि मैदेर बेफोरखौ नायनो फैयो। आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां जिब जुनारजों लोगोसे बायदिसिना दैब'बारि नुनो मोनो आरो ना। बेफोराव फैयो। बेनिफ्राय दङ सिखना जोहोलाव पार्क चिरां जिल्लायाव। बेनिफ्राय दङ आरो क'क्राझार रायमना नेसनेल पार्क, बेवहायबो गल्डेन लेंगुरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा बेवहाय फैयो बेफोरखौ नायनो थाखाय, आं बेखिनिखौनो मोनथिगौ।
उम।
नोंथाङा जिब जुनार नायनो थाखाय मोजां मोनो ना?
आं मोजां मोनो, नाथाय आं दिनैसिमबो आं जिब जुनार नायनो थांफेराखै आरोना।
औ।
औ।
बेनि थाखाय दावबोफेराखै आरो नोंथाङा?
दावबाय फेराखै।
दिनै आसामाव बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो दावबायनो थाखाय। बेफोरनि थाखाय फैयो। न?
औ जोंना टाइमाबबो जाबाय माने
दे।
ओम नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै गोजोननाय मोनबाय, मिथियैखौ मिथिबाय। थेंकिउ।
दे गोजोन
उम।